हेल ओ खोनादोंना
खोनादों नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दं नोंथां।
ओ ओ नोंथांनाव आङो नोंसोरनिथिंजाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबादखौ मावनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां?
अ फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां।
ओ
दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना होनोबाथ' दा ओरैनो माइ आबाद।
औ
माइ आबादनि सायाव एसे सावरायनो हागोन।
औ ओ माइ आबादखौ गिबिनिफ्राय ओ जोबजासिम मा बादि गायलाङो नोंसो नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलथिंजाय बेखौ बेखौनो फोरमायनानै होदो।
माइ आबादखौ गायनो थाखाय गिबियाव जोङो माइलि दोननायखौ फाथो बस्थायाव सो सोम दैयाव सोमग्रोनांगोन। हरनै सोमनानै सोम थांनि उनाव बेखौ हायाव फो फोरानना दोननानै थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों खोबना दोननांगोन। बेनि उनाव बेखौ हायाव हालेवनानै हाखौ फोमोनखांनायनि उनाव फोनानै होनांगोन।
औ
बेखौ फोखांनानै साननैसो जायो अब्ला बेखौ गुबुन हायाव हालेवनानै फुनानै गायनाय जायो।
औ
आरो बेखौ दान मोननै मोनथामसोनि उनाव जेब्ला मोनो अब्ला ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोनथि आथिखालाव दा माबायदि आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ गिबियावनो दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौनो होनग्रोनांगोन मानो होनोब्ला माइानो जोंनि गुदि आबाद। ओ बेनि अनगायैबो गोबां बिबांनि मैगं थाइगंफोर गायो जेरैहाय जिंखा भल लेस्रा पटल बेफोरबायदि गोबां बिबांनि मैगंखौनो जोंनिबि थिसे गायनाय जायो आरो औ ओ नोंसोरनिथि नोंसोरनिथिंजाय ओ माइनि अनगायै गुबुन आबादखौ मावा नामा?
माइनि अनगायैबो गुबुन आबाद मावो। जेरैहाय जिंखा केरेला
औ
माइनि अनगायै बो बेलेग आबाद मावो मावनाया जेरैहाय जिंखा लेस्रा फल केरेला बेफोर बायदि बायदिसिना आबाद मावनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेरैहाय दैज्लांनि बानलु दैज्लांनि जोगोनार बेफोरो बायदिसिना गायनाय जायो आरो।
औ थारैनो ओ
नोंथां मोननिथिं आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन
बेफोर बायदि मैगं फोरखौ माबोरै ओ मा माबोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। जेरैहाय जोङो जिं खा जिंखा मैगंखौ गायनो थाखाय गिबियाव जावग्लिनानै बेखौ थुनना होनाय जायो।
औ।
आरो बेखौ मान लानो थाखाय दान्दा एबा जोंसि थुना होनाय जायो। एसेनो थांबो होनाय जायो। जाहाथे बेयो गोजौ आव मालानानै थायनो हायो।
औ।
बेफोर बायदिनो जिंखा आबाद मावनाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादफोर दं जेरैहाय लेस्रा लेस्रा फोरखौबो बेफोर बायदिनो हालेवनानै दोननाय हायाव लाइन बोनानै बेगर फोरखौ थुना होलाङो आरो बिनि उनाव खोबना होयो। बेफोर बायदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावनाय मावो।
औ थारैनो।
बेनिफ्राय नोंथां मोननिथिं मा मा आबाद मावबावो दा दासान्दि एसे फोरमायना
दासान्दियाव ओ बांसिन गाय नाय मैगं-थाइगं फोरा ओ पतल जिंखा भल ओ दैज्लां बोथोरनि बानलौ ओ तिथा काकरेला काकरेला बेफोरनो बांसिनै बांसिन रोखोमैहाय नुनो मोनो बेफोरखौनो
औ नोंथां
ओ बेफोरखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला नों नोंथाङाथ' एसे सिगाङावनो ओ लेस्राफोरखौ माबोरैहाय माबोरैहाय गायो बेफोरखौ फोरमायनानै होबायानो आंङो दा बानलु बानलौ बिफांखौहाय माबोरै गायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनोसै गिबियावनो जोंङो हाखौहाय
औ नोंथां
हालेवग्रोनानै लानांगोन तेक्टर जोंबा नांगोलजों हालएवग्रो गोन बेनि उनावहाय हाया जेब्ला दुफु दुफु महराव फैयो अब्ला जों बेवहाय हाखौ गोजौ गोजौ दिप खालामनानै बेवहाय ओ बालौ बानलु फांखौ न'आवनो जावायना दोनोबा बाजारनिफ्राय लायनानै गायनानै होगोन
नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव हाय जेब्ला बिबार बारनानै फिथाइ थायो अब्ला जोंङो बेखौ न'आवबो जानो हायो आरो बाजारफोरावबो फानहैनानै बेनिफ्राय रां आरजिनानै ओ लानो हायो औ बे बायदिना ओ जोंङो माइ गायनायदोंल' जाया नालाय ओ माइ माइनिफ्राय जोंङो माइरं मोनो बे आरो बे ओंखाम माइरंनि फ्राय ओंखाम जायो आरो बे ओंखामजों जानो ओंख्रि नङाबा बोथ' जाया नालाय जोंनि बिथिंजाय माइ-माइ माइ आरो मैगं थाइगं गासै खौबो मावनाय जायो आरोना नोंथां। औ ओ नोंसोरनि ओनसोल-ओनसोलथिंजायहाय ओ माइखौ गायखांनानै ओ बे माइखौ हा खांनायनि माइखौ गायखांनानै माइआ मोनबाय मोननानै हानानै लाबोबाय आरो बेनि उनावहाय बे नाराबारियाव माबाफोर मैगं गायबावनाय
अम औ नोंथां जेरैहाय बान्दा कबि फुल कबि बेफोरखौ जों मावनाय जायो।
थारैनो
अनगायैबो गुबुन-गुबुन आबाद मावनाय जायो जेरैहाय मुला टेक्ट'रजों हालेवग्रोना लानानै मुला बे गरबा ला-लाय लाफा बेगर बेफोरबादिनो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो।
औ
नोंथांमोननिथिंहाय मा मा आबाद मावो बेनि अनगायै बुंबावनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बेथिंजायहाय ओ बेसर ओ मटर आरो
औ
बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथायाइफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ड्रागन ओ दै थाइबें ओ थालिर-थालिर बिफांफोरखौबो गाय-गायनानै दोनो आरो जोंना। ओं बेनि अन गायै बो बानलु बिफां फोर खौबो गायो
औ
ओ मोनसे नोंथांमोननि ओनसोलथिंसाय माइ गायोब्ला ओ माइ-माइ गायखांब्लादि ओ जोबथियाव हालि जाग्रा खालामो बे हालि जांख्राखौ माबोरै खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होननो हागोन ना।
हागोन नोंथां
औ
जेरैहाय हाल जांख्रा खालि जों जोंनि थिंजाय दुब्लि बारियाव जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला हाब्रुजों फोनलायनाय बेफोरबादिनो रंजा खुसि आरो बेफोरबादिनो नाय बेदरै जायै लोङै रंजा खुसियै हगारनाय जायो आरो
औ थारैनो
बेफोरनि अनगायैबो न'फोरावबो एसे खुसे हगारनाय जायो
औ
नोंथां